खोनादों दा नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ।
ओ हाथाय बाजारनि सोमोन्दै नो माखासे मोनसे
औ राय रायलाय जागोन नोंथां हाथाय बाजारनि सोमोन्दै एसे रायलायजागोन।
हाथायाथ' ओरैनो बाराया मोनबैसे दङनो हाथायाथ' ओरैनो बाराया मोनसेनि बाराय दं।
औ औ।
जेरै सम बार दङ' मंगलबार बुधबार, बिस्थिबार, सु ख्रुबार, सनिबार बर'आव गासै मोन स्नि आव बेफोरनि गेजेरावथ' दाबफा दाबफा दङ' अबावबा जायो अबावबा जाया गामिलाय गामि अबेबा जायगायाव
बियो अबावबा समाव अबावबा बारायाव मोननै मोननै जायो आरो बिदिनो अबावबा बाजारानो अबावबा जायगायाव मोननै जायो अबावबा मोनसे जायो आरो बेबायदिनो जायगा जाय हाथाय होनोब्लाथ' ओरैनो बायनाय फाननायखौ बुजियो बायनाय आरो फाननायखौ बुजियो माखासे मुवा बेसाद बेफोरखौथ' बुजियो। जेरै हाथायफोर माखासे फानोना माखासे आबाद आबादफोर फालिबाय आबादारिफ्राबो आबाद मावग्रो गाव गाव गावसिनि आबाद मावनानै मोननाय जेरै दालि, सिबिं, बेसर माइ, फाथो बेफोरखौ फानोना माखासे आबादारिफ्रा गावसिनि मावनानै मोननाय खस्थ' खस्थ'निखौ खस्थ'नि फिथाइखौ फानो बिसोरो आरो आबादफोरा आबादारि गोबां रोखोमनि आबाद मावो बिसोरो बबेबा मोनसे मासावबो माबा मावो आबाद मावो। मेसें बोथोरावबो बेलेक, बेलक आबाद मावो बेबायदिनो आरो हाथाय बाजाराव ओरैनो फानो जाग्रा लोंग्रा होनबाथ' माखासे जेरै मेथाइनि बिथोराव जे मिस्थि, गजा, सिंग्रा चावमिन, म'म', पुरि, रुटि बेफोरखौबो जों फाननाय नुयो ना? आरो लोगोसे गानग्रा जोमग्रा होनोब्ला गस्ला फानो लंपेन्ट फानो, कुरता आरो दंबावो जोंहा माखासे सेन्देल सेन्देलनिफ्राय लानानै मुजा मुजानिफ्राय लानानै जेरै दखन ना फास्रा बेफोरखौ फानो गानग्रा जोमग्रा होनोबाथाय जुदा हाथाय बाजाराव फाननाय नुनो मोनो आरो। आरो माखासे आबादफोरनि बिथोराव माखासे आबादारिफ्रा आबाद मावनानै मोननायखौ जे जेरै फाथो फाथो फानो फाथो, बेसर, सिबिं, दालि, देमसि आरो मा दंबावो गय गय फिथाइ फानो, माइ बेफोरखौ फाननाय नुनो मोनो आरो। आरो गोबां रोखोमनि आबादखौबो आबाद मावना मोननायफोरखौबो बाजारफ्राव फाननाय नुनो मोनो आरो। आरो माखासे बेदरफोरनि बिथोराव जोङो जेरै ओय बेदरफोरनि बिथोराव जाग्राफोरनि गेजेराव जोङो ना आरो मा दंबावो? बोरमा अमा बायदिसिना फानो। नोंथांमोननिफ्राव माबायदि ओरैनो सोलियो बाजारफ्रा
जों हेल' नोंथां जोंनाथ' हाथाय होनबाथाय बाजार जोंनिया बाजार होनबाथाय खाथियाव एसे फिसा बाजार दं। आरो गेदेर बाजार जानो थाखाय जोंहा एसे गोजानाव थांनो गोनां जायो। जोंहा गामि खाथियाव जानाय बाजार होनोब्लाथाय जोंहा बुधबार आरो सनिबारखालि जोंहा जायो बाजारा बाजार एबा हाथाया। हाथाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बाननाया ओ बायनाय आरो फाननायखौ जों बुजियो। नङा होमब्ला नोंथां? जोंहा आ हाथायाव जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बायलाय फानलायफोरा बेयाव जायो। बे हाथायाव जोङो आथिखालाव गोबां मानसिफोरखौ हाथाय जानो थांनायखौ नुयो। दानि मानसिफोरा गोबां हाथाय जायो हाथाय बाजार जायो। औ जोंहा बेयाव जों नांगौ नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों बे हाथाइनि गेजेर हाथायावनो थांनानै जोङो बायनानै लानानै फैयो। माबा मोनसे गोनांथि जाद दोंब्लाथाय जों हाथायाव थांनानै लाना फैयो। बेयाव जोंहा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय बेनिफ्राय बायदिसिना मुवा बेसाद फिसा फिनलौ ओ खांसि खुरैनिफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां आरो हिनजावफोरनि देलायग्रा मुवानिफ्राय बेफायदिनो सेन्देल आरि बायदिसिना फिसा आरो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों हाथायाव मोनो आरो माने ।
उम उम
जों आरो हाथाय गेदेर गेदेरफोराव थांबाथाय ओरैयाव मोसौ बोरमा फोरबो फान्नाय नुनो मोनो खायसे खायसे हाथायाव । नोंथांमोननि हाथायावबो मोस सौ बोरमाफोर फानो नामा?
जा ओरैनो हाथाय बाजाराव मोसौ फानो बोरमा दाउ अमा हांसो बायदि माल फाननाय ओरैनो जायो आरो सप्थायायाव खनसे जायो। बेयाव बास सपतायाव याव बा बारायो हाथायावथ' जोंङो साइकेलजों थांङो हाथाय बाजार थांनो खायफाया गारि मथर गोनांफ्रा गारिजों थांङो गावसिनि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ बायनो थाखाय बिदिनो सोरबा थाबायनानै थांङो। इफोरबायदिनो आरो खाथि खालाफोरा थाबायनानै थांबाय हाथाय बाजारफ्राव गावनि नांगौ बेसादफोरखौ बायनो थाखाय खायफा आरो हा थाय बाजार थांनो फियो सोरहाबा दै देरबा थांनो हाया गावसिनि जाग्रा लोंग्रा आदार मुवाफोरखौ लायनो थाखाय । बिसोरो खस्थ' जायो सोरबा दै बारनांगौ जायो। सोरनाबा लामाया मोजां नङा हाथाय बाजाराव थांनो थाखाय बेबायदिनो आरो लायो बेबायदिनो हाथायाव जाग्रा लोंग्राफोरखौ जोंनि थिं ओरैनो सुक्रुबार बाजार जायो सुक्रुबार बाजाराव जोंङो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लायो गोनांफोरखौ बेबायदिनो आरो नाथाय नोंथांमोननिथिंलाय माबोरै
अ जो नोंथांमोननि मा होननायदोंमोन नोंथांङा?
नोंथांमोनिथिं हा थाय बाजारखौ ओरैनो माजों मा थांङो ओरैनो
जोंनियाथ' दानिया हिनजावफोरखौ आं बांसिन दानिया हाथाय बाजार जानायाव थांनो थांनो थाखाय जोंङो पिल पिला गारि एबा बा बेटारि गारिखौ बेटारि गारियाव थांनाय नुयो माने ।
ओ
बेनिफ्राय बेजोंनो जोंङो दानिया गोबां मानसिया थांनाय नुयो गाखोनानै । भारा लानानै
ओम पिल पिलि बेटारिफोराव पिलपिलिफ्राथ' बेटारि सार्च होनानै खाग्रा जाबाय बेथारिजों खारो भाराबोबाय बिसोरो मोनबाय बिसोरो
औ औ ओम ओम आरो बर'फोराबो फानोना नों बेफार फालांगिफोरा नोंथांमोना बर' फोरावबो फानोना बर' मानसिफोरा
ओ आ आ औ बर'फ्राबो आथिखालाव सोलायबोनाय! जेनेबा सिगांनिख्रइ एसे सोलायोब। जाय माखासे बेफार फालांगियावनो होन आबाद मावनायावनो होन माखासे बेफोराव एसे एसे सोल सोलायनाय नुनो मोनो आरो बर' आइजो नुयो हाथाय जाखां बे मेगंनिफ्रायनो लानानै माखासे गाननाय जोमनाय जों बेफोरखौ बर' आइजोफोरखौबो जों दा नुनो मोननाय जायो। आरो बर'फोरखौबो बेफोरार फालांगियाव जौगानाय नुनो मोननाय सासै बांसिन जोङो माखासे
आबाद मावनायावनो होन बेफोरावनो जोङो हाथाय बाजारावबो बिसोरो बर'फ्राबो माखासे जौगालांगासिनो आरो जौगानायखौ नुनो मोनगासिनो जोङो बेफोर फालांगिफ्राव। माखासेमि दामनि मावनायावनो सि सिगांनिख्रुइ एसे सोलायबोनाय नुबाय जोङो बाजारफ्रावबो माखासे दखान होयो जेरै गस्ला होयो दख'ना होयो माखासे- जि आनोञ जाग्रा मैगं बर'फ्राबो दा मावनाय नुनो मोनोसै आरो जों एसे सोलायबोबाय। एसे एसे
सोलायबोनाय नुनो मोनगोन।
गोबां सोलायबाय आरो बिदिनो
औ नंगौ नोंथां।
दे होमबा नोंथां। औ। दे।